हेल' नोंथां?
औ औ
खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां
नोंथाङा दा फ्रि दंथ'यो ना? नोंथाङा दा फ्रि दंना?
औ नोंथां फ्रि दे मामोनबा नोंथां
नोंथांनाव नोंथांनाव मोननैसो सोंलु सोंनो हागौमोन नामा?
औ हागोन दे नोंथां
औ नोंथाङा नाफाम नाफाम ओंख्रिखौ माबारै बानायो एसे फोरमायनो हागोन नामा? हेल' नोंथां हेलौ नोंथां